हेलौ औ औ नोंथाङा खोनादोंना औ नों नोंथाङा बोरैहाय दङ?
औ आं दासान्दि गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां, नोंथाङालाय माबोरै दं?
अ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां, बिदिब्ला आं नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां,
अ अ नोंथां ओ जोङो बैसागोफोर बायेरानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां,
गिबियावहाय आं नोंथांनो बैसागो फोर्बोनि बागै एसे फोरमायग्रोना होग्रोनि ना?
औ नोंथां
ओ बैसागो फोर्बो होनब्लाथ' जोंहा बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद रंजा बाजा गाजा गोमजायै फालिबोखाय नङा होमबा,
औ
उम थिग बेबदिनो बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि ओनसोलफोराव बे बैसागोखौ मोननै बाहागोआव रानो आरो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो,
औ
गिबियावहाय जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जाय जायो आरो बेहाय जोङो मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
औ नंगौ
जोंहा बे मोसौ थुखैनायाव उम गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो बेखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बे दिननि सानसे सिगाङावहाय जोङो बुथुमग्रोना लाग्रोनाय जायो आरोना? बिनि उनावहाय जोङो जाय दिनाव मोसौ थुखैगोन बेदिनखालि माने मोजाङै फिथाइ सामथाइफोरखौ सुस्रांनानै माने बेबदिनो ओ मोनसे आइजेंफोराव सुनानै हानानै माने जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरोना बेहाय जोङो फोथाराव लांनानै फुख्रि एबा जाम्फै नाला दैमा दैसाफोराव जों मोसौखौ थुखै हैनाय जायो आरो बे मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय लावजा फान्थाव जा बो बोसोर बोसोर एरबाय था माने बे जों गोदोनि नेमान्थि बादियैनो माने दासिमहालागै जों फालिबोबाय दं आरो ना। बेजों जोंहा मोसौ थुखैनायाव बेबायदिनो दिग्लिटिजोंबो जोङो मोसौखौ बुनाय जायो आरो। बेहाय जोंहा ओ जोङो फिथाइ सामथायाइ जेरै लादोंमोन बेखौ जोङो माने बे मोसौनि बिखुंफोराव माने एसे आनाल बे जों फोथाराव होननाय जायो। जोंयो गोदानै बेयो ओ बोरायखौ बावनानै माने गोदानै होनाय जायो आरोना। ओ नोंथांमोननि सेरावबो बेबादि मोसौखौ थुखैयो नामा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां। जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो नोंथाङा सोदानि बुंलांनाय बेफोरबायदि आदबैनो जोंनाबो मोसौखौ थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनो गासैबो नखरावनो। बेजों औ बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय फोथारावहाय उदां हेंगार हरो। बिदिनो फोथा फोननानै फोथाखौ ओ जाहाथे जोंना गोदो मोसा लख्रा बायदिसिना हाग्रानि जिब जुनारा मोसौ खौ जानो हायैनि थाखाय जोंना बिदिनो उदाङै हेंगारना हरनायावो फोथाखौ फोनना हरनाय जायोमोन। ओ बिदिनो जोंहा हर मोनायावहाय जेब्ला मोसौखौ लायनाय जायो अब्लाहाय मोसौखौ लाना फैनानै जोंहा गोदान फागाजों खानाय जायो बेखौ खाखांनायनि उनावहाय जोंहा मोसौनो फुजा होयो। बे फुजाखौ जोंहा मोसौ मोसौनो जाहोनाय जायो जेरैहाय जोंहा बुध थालिर बेफोरबायदिखौ जोङो जाहोनानै जाहोनाय जायो। बेनिफ्राय अखानायैहाय जोंहा मानसिनि बैसागु।